औ हेल'
खोनादोंना नोंथां?
ओं नोंथां खोनाबाय। एसे थाबथादों नोंदां
खोनायाखैना नोंथां?
ओं ओं खोनाबाय नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओ जिरायनानै दं नोंथां दा फ्रियावनो।
दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला मोनसे आयदानि सायाव सुंद'यै नोंथांजों सावरायजागोन नामा?
ओं नोंथां सावरायजागोन सावररायनो हागोन।
ओ बिदिब्ला आं आयदाखौ फोरमायनानै होनो माने जिहेथु जों दा सुबुं माहारिया इन्टारनेटनि सायावनो सोनारनानै थायो बुंजायो नङा होमबा बे इन्टारनेटनि सायावनो बा अनलाइन जि जोंनि खामानि बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथांजों।
ओं नोंथां
औ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
हा हागोन नोंथां हागोन।
औ औ
दा इन्टारनेट बुङोब्ला जों बयबो जोंनि आखाइ आखाइ बयनावबो दा ओ थायो दा इन्टारनेटखौ जों बाहायो बयबो दा इन्टारनेट इन्टारनेट नङाब्लानो जाया होनना बुंजायो जोंनि माखासे खामानिफोरा ओ जेरै जेरै-गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि एबा ओ बिदिनो रेलवे स्टेसन बा एयारपर्ट बेफोराव इन्टारनेट नङाबानो जाया इन्टारनेट बन्द'बाथाय बिदिनो बन्द' जाजोबो आरो खामानि जाया आरो इन्टारनेट बन्द'बाथाय दा जोंनावबो बिदिनो इन्टारनेट सानसे बन्द' जाबानो मानसिफोरा गोदाव सोराव जाजोबो आरो बिदिनो। ओ दा इन्टारनेट होनना बुङोब्ला जोंनो इन्डास्ट्रि बा बिदिनो बिदिनो गिदिर गिदिर खामानियाव बाहायनाय जायो आरो जों बिदिनो हस टेल ओ जोंङो इन्टारनेटखौ बिदिनो गोदो गोदाय बाहायामोन बारा गोबाव जायाखै इन्टारनेट बाहायनाया जोंनियाव बिदिनो दा इन्टारनेट बाहायनो रोंनानै बिदिनो गोबां देभेलपबो जादों बिदिनो गोबां मानसिफ्रा गोदोसोदोंबो आरो इन्टारनेट बाहायनानै बाहायनो रोङाखै सोरबा सोरबा इन्टारनेटखौ बिदिनो जोंङो इन्टारनेट बाहायनानै गोबां देभलपबो जानो हायो आरो खामानि इन्टारनेटनि खामानिखौ बाहायनो रोङोबा दा आं जा मोनसे बेखौ फोरमायनानै होलांसै नोंथांनो
ओं ओं जागोन।
इन्टारनेट जोऔङो इन्टारनेटनि गेजेरजों बिदिनो ससे ससियेल मिडियाफोर बाहायोब्ला बिदिनो गोबां मोजां मोजां कन्टेन्ट आगारनानै बा हगारनानै जोङो बिदिनो फैसा थाखाबो खामायनो हायो बिदिनो जेरै फेसबुक बा इउटुब इन्सटाग्राम बेफोराव ओ जेरै ओ डेलि ब्लक बा बिदिनो राइड रायदारफोर जानानै बिदिनो एगारनो हायो आरो बिदिनो इन्टारनेटनि इन्टारनेट गैयाबा जाया आरो इन्टारनेटखौ नांगौ जोंनो बिदिनो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय गोबां खामानियाव होदों आरो इन्टारनेट फैनानै मानोना जों दा इन्टारनेटखौ बयबो बाहायो आरो उन्दैनिफ्रायनो लानानै होन जायो बिदिनो बोराय बुरि गिदिर उन्दै
दा इन्टारनेटआ ओ जेरै मबाइल फन बिदिनो लेपटप बा डेक्स्कटप बेफोरो इन्टारनेट नङाबानो जाया आरो दा इन्टारनेट गेबानो खामानियाव होआ आरो बेफो फोरो नोंथां खोनादोंना नोंथां हेल'
खोनायासै नोंथां ओं दासो खोनादों नोंथां औ आंनाव थाबथ खोनादोंमोन नालाय
औ नंगौ नोंथां बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा इन्टारनेटआ जोंनि माखासे फरायसा जिउआव गोबां हेफाजाब होनायखौ जोङो माने बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि होननाय बायदि आरोना इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय
औ
बा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो फरायनायफोराव बा जोङो माबा मोनसे गोनांथि जेनेबा जों माबा मोनसे सोंनायनि फिननाय खौ मोनाब्ला बा बुजियाब्ला जोङो जेनेबा आजिखालिथ' गोबां बिदिनो चादज पिट टि बा जेमिनाय माबा माबि दङ नङा होमबा जेनेबा गुगोलफोरावनो माबा मोनसे जोङो सोंनायनि फिननायखौ एसे कनफिउस जायोबा एसे बुजियाबा जोङो माने हरखाबैनो बा दसेनो जोङो सार्च खालामनानै जोङो बेनि फिननायखौ मोननो हायो बा बुजियैखौ बुजिनानै लानो हायो आर ना नोंथां
ओं नोंथां
ओं बेयो जोंनि फरायनायनि थाखाय माने फरायसाफोरनि थाखाय मोजां नाथाय माबे मा मोनसे बुस्थु
औ
खोनादों ना नोंथां
एसे थाबथादोंमोन नोंथां
अ अ दायो खोनाबाय दा
ओं खोनाफिनबाय
ओ ओं बिदिनो आथिखालाव माने अनलाइननि बा इन्टारनेटनि बिदिनो मोजां खामानि होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जेनेबा जोंथ' इउ पि आइ नि इउ पि आइ जोङो दा आथिखालाव बिराद बाहायायो नङा होमबा जोंनि गुगोल पे बा पे टि एम बेफोरबायदि जों आजिखालि फैसाखौ माने आखायाव लानानै बेरायनो गोनांथियानो गैला। बा मबाइलाव लानानै जोङो इन्टारनेटनि जोहै जोङो ओ माने माबा मोनसे बुस्थुफोर बायोब्ला दसेनो पेमेन्टखौ होनो हानाय जायो बिदिनो बेफोरो माने इन्टारनेटनि माखासे मोजां पइन्ट आरो ना नोंथां।
ओं नोंथां।
औ बेनिनो आरो जोङो जुदि गाज्रिखौबो नायनो थाङोब्ला जोङो इन्टारनेटनि जोहै माखासे गाज्रिफोरखौबो नुनो मोनो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोङो फरायसाफोर बा दानि गथ'फोरा जिहेथु बांसिन मबाइलावनो टाइम स्पेन्ड खालामनायखौ नुनो मोनो। बा जोङो गेम गेलेनाय
ओं एसे थाबथादों नोंथां नोंना। खोनाफैयाखै नोंथां।
हेल'
ओ एसे थाब थाबाय था ओं ओं एसे थाबथाबाय थादों नोंना।
ओं ओं बिदिनो जेनेबा इन्टारनेटनि जोहै जोङो माखासे नंखाय ससियेल मिडियाफोरावहाय फेसबुकफोराव जेनेबा माखासे नंखाय खोथा फोसावनाय नंखाय निउस फोसावनाय बेफोर जोंनि थाखाय गाज्रि आरोना दा जेनेबा दानि जुगाव। जोङो ए आइ नि जुग नङा होनब्ला?
ओं नोंथां
ओं बिदिनो ए आइ नि हेफाजाबै जोङो माने माखासे फट' बा माखासे भिडिअ'फोरखौ माने ओरैबायदि इदित खालामनो हासै जायखौबा जोङो रियेल माने नोंथार बायायदि नुनो हायो आरोना बेनि जोहै जेनेबा जोंहा माखासे नङै खोथाफोरखौबो बा माखासे नंथारै निउसफोरखौ जोङो ससियेल मिडिया बिदिनो फेसबुक बा इउटुबफोराव फोसावनानै जोङो माने बेबो सेयार खालामोबा बैबो सेयार खालामोबा नङै खोथायाबो नंगौ जालाङो होननाय बायदि बिदियाव माने बेफोरनि थाखाय बियो मोनसे गाज्रि पइन्ट होननानै आं सानो आरो जेनेबा इन्टारनेटखौहाय।
ओं नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो जोङो मोजांखौबो नायनो थाङोब्ला मोजांखौबो नुयो आरो। गाज्रिखौ नायनो थांबा गाज्रिखौबो नुयो। बिदिनो जेनेबा बांद्राय जोङो जुदि मबाइलखौ जोङो इन्टारनेट बिदि बाहायनानै मबाइलफोर नायोब्ला जोंहा माखासे हेल्थनि इसु जानायखौबो बा देहायारि जोङो सावस्रिनि माखासे ओ बेमार आजार जानायखौबो जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा?
ओ। नंगौ नोंथां
ओंं जेरै मेगननि मेगननि प्रब्लेम जायो बिदिनो देहा सोलेरनिजोंनो जेनेबा खोमानि प्रब्लेम जायो।
उम।
बिदिनो गोबां रोखोमनि देहायारि जेंना बिदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
ओं नोंथां।
औ। ओमफ्राय ओ मोजांखौ बुंनो थाङोब्ला बेफोरनो जेनेबा दानि आं बुंलांनाय बायदिनो मोजांखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो न'खर
ओं। एसे थाबथादों नोंथां। खोनादों ना नोंथां? हेलव? खोनाफैयासै आंनाव नोंथां।
एसे था एसे थाबथाफैबाय थादों नोंना आंनाव। औ खोना दा खोनादों।
अ एसे नेटवर्क प्रब्लेम जाबाय बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबायखौनो बुंजासै, होनब्ला दोनथ' लायजासिगोन नामा?
दे होमबा नोंथां।
औ एसे नेटवर्कआबो प्रब्लेम जाबाय।
ओं इन्टारनेटनि बागै मोनथिनो मोननानै दिनै मोजां मोजां मोनदों नोंथांनिफ्राय। गोजोननाय थाबाय ओं। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। दे होमबा नोंथां।